हेलौ
खोनाबाय, खोनाबाय खोनाबाय उम नोंथां बुं।
अबाव दं?
न'आव दंलै नोंथां।
अ
मा खालामबावनो गोदाव सोराव आरो
अ बिदि आरो ना बे जेनेबा अनला ओंख्रि बेनिफ्राय मेवाइ जेनेबा बयलार बेदर बा लकेल दाव बेफोरखौ जेनेबा बोरै संनो जायो
बेफोर माने बोरै संनो
एसे फोरमायना होदो
अनलाखौ मिजबायना माबा खालामग्रोनांगौ। अनग्रोनांगौ।
औ।
मिक्साराव नङाबा जेनेबा नोंना न'फोराव जेथायाइ
औ गुन्दा
थबसिफोराव देलाबायनानै
औ औ
ओम बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय बेदरफोराथ' इउस्रेम खानांगौ नङा होमबा? दाउ बुथारलायनांगौ औ बेनो आरो
ओमफ्राय मेवयाथ' नेचारेल बुस्थु दा बेखौ जोङो औवानि गाजालि नङा होमबा।
औ।
आरो बेखौ दाननानै जोङो बेखौ खुनानै जोङो बेखौ मिहि मिहि हानांगौ।
औ
आरो बे डाइरेक्ट संजाखायो आरोखि जेबो साइड इफेक्ट गैया माने बुस्थु
उम
ओमफाय मा ओंखि जानाय नोंथांमोनहा
जोंहाथ' माबासलै खान्थाल बेगरजों ना गोरान
मकेल खन्द'
जेनेबा बेखौ माबोरै संनाय जायो
माखौ
अनदला ओंख्रि जेनेबा संनायफोरखौ माबोरै माबोरै सङो जेनेबा
अनला ओंख्रिंनायखौथ' आं बारा रोङा आं इसिबां संला बाया नालाय बारा रोंआ आंडो औ।
जों थिं माने बेखौ संनाय जायो ओरैबायदि आरोखि। जेनेबा अनलाखौ माबाग्रोबाय दै दै फुदुं दै फुदुंग्रोबाय। ग्लब ग्लब गोदौहोबाय आरो ना। बेनि उनाव अनला अनलाखौहाय गघुरिखौ माहाय माने होबाय आरो ना फ्रि फ्रिनो। सोरबा माने दै लगायो आरोना दै लगायनानै जब्ब' होयो आरो। निफ्राय औ दडाइरेक्ट होननाय जायो। सोरबा सोरबा माने फ्रि फ्रिबो होयो बेनि उ बिनि उनाव खारै होबाय खारै होनानै मेवाइ होबाय बेदरखौबो होबाय बिदि माने गोदौ होबाय आरो ग्लब ग्लबनो
दा खारैया अबे मोनसे खारैया मोजांसिन जायो
खारैयाथ' थालिर मानो थालिर माजानाया मोजांसिन जायो होनदों मानसिफोरा माथो
थारायलि फसला ना
औ थालिर फस्ला थालिर मादा
ओम सबायनाबो मोजां जायोखोमोमालै ना।
औ सबायाइफोरा मोजां जायो बेसर सबाय मुदुमफुलाव
मुदुमफुखौ खालामबाय जानो खारै
खालामोब्रा होम। नोंथांमोना मांसिनो नोंसोरलाय?
बेनो गैया माबासो सयाबिन, ओमफ्राय जोगोनार बिजौ, आलु सो।
होम बिदिनो मा
उ
ओमफाय बहा दं?
न' आवनो दं बर्थमान
ओम। दखानफोराव थाङाखै?
थांथाराखै।
उम।
होम।
जानाय लोंनाय लाना फैनांगौ बा खरसनो। दिनैथ' देवबार बाजार जानाय लोंनाय लायनांगौना।
लायनांगौ लायनांगौ।
आलु बेदर।
आलु बेदर ना? औ। आं दा न'आवसो न'आवसो दंफैओलै।
आतसा आतसा।
होम गायनाय फुनाय सम नालाय।
बिदि आरो माने।
ओइ नारजिजों अमा मेजेमा मोजां जागोन ना? अमा जिथुनाखि बै जिथुनाखि मोदोम थायो बे मोजां जागोन।
आरो नारजिजों मेजेमा मोजां सिनजायो गोथावसिन जायो।
खफ' नारजि खफ'आव ना मा होनोमोनलाय?
औ।
हा ना नारसजि दोलोमोनलाय।
नारजि दोलो। नारजि दोलोआ गोथावसिन जायो।
आतसा म नारजि दोलो गोथावसिन जायो आरोखि ना।
नारजि दोलो लोगोथावसिनो जायो औ।
गैया माथो नारजि नारजिखौनो मोनजानो थांला माथो।
दानि जुगाव मोनजाला बारा।
बबाव मोनजाबावनोलै माबाखौनो फाथोखौनो गायला माथो।
फाथोखौनो गायला।
होम।
बे फुजाफ्रावसो मोनजानोसै नारजि दोलो।
जोंनिथिथ' गायलानो फाथोखौ। नङाबालाय मोनजागौ आरो न' न' फोला नालाय ब्रा।
औ बेनो आरो खोथाया।
ओम नङाबालाय मोनजागौमोन।
औ।
ओमफ्राय नाफोर नाङाखै सेेनफोराव?
जोंनिथिं साग्रा गैयालै। जायगायानो जाया। लङा दंबावो मालायनि हा गोजालि। मालायनि हायावलाय बोरै सानो।
ओम।
गावसोरनो साखायो गावसोरनो साखायो।
ओ। ओ। न'आव नाफोरालाय दंमोन गैया मोनजा मा होनो पुक्रियावसो नालाय देरथ'खै सानायाथ' दा दै गैथ'वा बरथ'मान
उम उम अखा हाबा मोनो आरोखि ना?
औ नङाबालाय एभेलेबेल
थिगानो।
जानाय लोंनायनि जेबो माबा गैयामोन आरोखि जोंथिं आंखाल गैयामोन आरोखि जोंथिं। होम।
गाइखांबाइ नोंसाबो?
गायथ'वाखै, माबा आलि गायथ'वाखै।
ए-
मावव लि दैयालाय दङ ओमफ्राय खोथियाखौ फुथ'वाखै नालाय गायथ'- गायथ'नाय जायाखै।
उम उम
आरो आलियाबो खोबावनांगौ दं।
उम उम थिख आनो लासै होदो।
औ लासैनो गायनांगौलै।
उम
हाखु दाखुबा जाया
उम
लासै गैयाबाथ' बोरै जाबावनांगौ जाखो लासै गायनांगोन नोंस्रा गायखांबाय ओमफाय?
गायखांबाय जोंहा गायनायालाय।
आतसा गायखांबाय होमबा।
उम एसेल'ना हाया।
जांख्राफोराव लेंहरनांगौब्रा दाउ बेदराव जों हांसो बेदर जानो।
जांख्राफ्राव ना?
औ
जां- जांख्रा गैयालै एबार देग्लाय जोंहा। माने बेनो बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट माने सानसेयावनो फैजोबखानाय। औ सानसेयावनो। उम हायाबो इसेल' ना।
बिदि आरोखि।
ए
बाथ्राया
ओमफ्राय मा ओंख्रि जाया होनदों?
ओंख्रिया माबासोमोनलै खान्थाल बेगरजों ना गोरान ओमफ्राय दा ना बाथोन एवदोंमोन आं।
ना मोनदों?
ना मोनदोंमोन दाख्लै सारदोंमोनलै।
दंग ना मा?
दंग'नो बिदिनो दंग' बायदिनानै एसे गुवार नो हालला दुब्लियाव। दा दावखोनायखौ थेनानै
ए मोनदो- मोनदोंमोन आरोखि।
मोनसाबदों एसे सा न'खरनि माबा ओ ओ देबसि गेजेरसि जादों।
मले माथ मेयारला
औ रानना मोना आरो न'खरनै जा
उम उम।
ओरै माबायावसो एंखोरबारियाव
दै दंना नोंसिनिथिं
दै दङ ना मोनजालाय दै। ओ दङ एंबारथिया ना बिराद दै जाहैयोना आरो जाय मोननो
ओ ओ
उम आरो ट्रेक्टर हालेवबाबो मोनो।
गैया माथो ओजों नाफोरानो दावखोला मोनजालाबो अखा बो गैला दैबो गैला बुंनो थाङोबा बुंनो थाङोबा माइखौनो जेने थेनेसो गायगासिनो।
उम।
मोनसानोथ' गोजाननि खोथा।
औ बेनो आरो।
बारि बालाफोराव मैगंफोर दंबा हरदोब्रा लाबोफादो।
बारि बालाफ्राव
ओं।
बारिफ्राव जेबो गैयालै खुुनन्दुलि दं। ओमफाय माबा मा होनो मुदुफुल बिबार दं।
उम
मैथाफोर दं।
आ।
एसेबो गैथ'थारा माथो। भेन्दि थाइसे थायनैफोर मोनजालाबायो। मिथिनाय गैला आरोना जोंथिंबो गैयालै दै जायोना।
खुमब्रा खुमब्रा दङ दासो बारहांगासिनो। खुमब्राया थायथ'वाखै बे थाइबालाय
जानो थांनांगोन होनदां देनां।
फैदो खुमब्रा जालाय जों दाउ बेदर
औ।
जाला मेजे स्लाव स्लाव।
औ बिदि आरोना?
गोथाव जागोनब्रा।
गोथाव जागोन जागोन।
औ गोब्राब जागोन।
गोथाव जागोन जानायालाय।
अमा बेदर लायबावनानै।
औ
माबाजों मा होनो बेखौ? बैयो हालेव नङालै माबाया
माजों माजों र खुन्दुलि
मेवा गोखैजों।
मेवा गाखैजों गोथाव जायो औ औ।
अराव हांस्रोलायनानै ओ दान दानजासिगोन खोमालै ना?
दे दे नोंथां ना दे अम।